ज
आचसा नोंथां मा खालामनानै दं?
नै नोंथां ओरैनो जिरनानै दं आं थाम्फै बारिफोराव
आतसा ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां? आदसा मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' आं आं संनायानो न आरो ना नोंथां माबामोन दाउ दाउजों सबायमोन आरोना नोंथां
आस्सा ओ बोथोरफ्रालाय माबोरै संनानै दं नोंथांमोनजों
बोथार दानो गरमलै नोंथांनो हाया आरो ना गरमानो प्रथसारफोर
गायनाय फुनायफोरा्रा जोब्बाय हेल' नोंथां आतसा आ आचचसा नोंथाङा फ्रि दं नामा दायो औ? आस्सा नोंथाङा फ्रि दङब्ला माने आङो नोंथांजों माने सावरायनो थाखाय मोनसे टपिक्स लानानै फैदोंमोन आर ना नोंथां
औ सावरायनो हागोन नोंथां सावरायनो हागोन
आदसा टपिकआ जादों माने ओ इन्टारनेटनि बागै एसे सावरायलायगौमोन आर ना होन थांदों आङो
अ बिदिब्ला आं फोरमायलांनो नोंथां
औ
औ औ इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गोबां सोलोंथाइफोरखौबो जोङो लानो हायो आरो
औ औ
औ आरो बिदिनो इन्टारनेटजों जोङो बिदिनो गोबां बाथ्राफोरबो मोन मिनो मोनो आरो ना नोंथां
औ औ
जे इन्टारनेटजोंनो जोङो बिदिनो गोबां समायना समायना थासारिफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो आरो बिदिनो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो सोलोंथाइफोरबो लानो हायो जे ओ इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो बिदिनो गोबां गियान फोरबो आरो बिदिनो गोबां सोलोंथाइफोर जोङो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो सोलोंनो हायो आरो ना नोंथां
नांगौ नांगौ
आरो दा दानि जुगाथ' बिदिनो इन्टारनेटनिसो जुग नालाय नोंथां औ आरो जोंङो इन्टारनेटजोंनो बिदिनो गोबां बाथ्राफोरबो जों मोन्थिनो मोनो जेरै जोंङो बिदिनो हेलौ नोंथां खोनादोना?
औ औ खोनादों थां
ओ बिदिनो जोंङा लेखाफोरावबो एार कुइस निरा जो इन्टारनेनि गेजेरावहाय इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंङो बेफोर एनसार कुइसनफोरखौ जोंङो नागिरनानै लानो हायो आरो ना नोंथां इन्टारनेतनि गेजेरजोंनो
औ औ औ नोंथां
औ आरो जों बिदिनो बबेबाफोर समायना समायना जायगाफोरखौबो जोंङो थांनानै नुहैयो बेखौ जोंङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोंङो हायो बिदिनो नुहरो आरो ना नायहरनो हायो आरो इन्टारनेट नि गेजेरजों
औ औ नोंथां औ नंगौ।
औ आरो जोंङो बिदिनो
आं दानि बुंलाय गोबां बाथ्राफोरखौ जोंङो मोनथिनो मोनो बा नुनो मोनो हागोन नोंथां जेरै जोंङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो गोबां ओ बिदिनो समायना समायना नुथाइफोरखौ जों गावनि मे मेगनजों नुहैयाखैब्लाबो जोंङो बे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोंङो नु इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो नायनो हायो आरोना नोंथां। औ आरो जोंङो आरो जो बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंना जोंङो बिदिनो गोबां बाथ्राफोरखौ जों मोनसे आरो इन्टारनेट जोंङो बिदिनो गोबां ओ ओ फरायनायफोराव बिदिनो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरोना इन्टारनेटआ मानो होन बिदिनो आानि बुंलांनाय बायदिनो आ बुंलांनाय बायदि बि बिदिनो इन्टारनेटनि हेलौ नोंथां औ जोंङो बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय बिदिनो गोबां सोलोंथाइफोरखौबो जों लानो हायो आं दानि बुंलांनाय बायदि आरोना नोंथां जेरै- जोंङो बिदिनो बबेबाफोरनि एन्सारफोरखौ मोनाब्ला जोंङो लेखायावनो
औ औ
आरो जोंङो बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोंङो गोबां बिदिनो जोंनि गोजान नाव थानाय खुरमा बा लोगोफोरजोंहाय बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोंङो हायो इमाइल बा फन हरलायनानै खौरांफोरखौ जों लालायनो हायो आरो ना नोंथां औ आरो जोंङो इन्टारनेट नि गेजेरजोंनो बिदिनो गोबां मिथिनो मोनो जे बबेबाफोर जायगाफोरावहाय बिदिनो ओ गोबां जाब्रब फिथथायफोरबा बिदिनो अबेबाफोर दै लोमसानायफोरबा बेफोरबायदि बिदिनो बांग्रिंफोर मावनायब्ला अरगें बे फोरब्ला बेफोरखौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो मोनथियो आरो ना नोंथां आरो बिदिनो गो गोबां सुबुंफोर जे गिदिर गिदिर सुबुंफोर बेफोरनि थैनाय बा जोनोम सानफोरखौ जोंङो आथिखालनि जुगाव जे इन्टारनेटनि गेजेराव नुनो मोन आरोना जों होननो थाङ महात्मा गान्धीनि जोनोम सानफोरखौबो नि गेजेराव नायनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो औ आरो जोंङो बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोंङो बिराद बिदिनो नों आंजोंनो बिदिनो बिराद खौरांफोरबो लाबांनो हायो आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों आजिखालिनि जुगावहाय गारि मथरफोरखौबो दिहुनलायनो हाबाय आरो ना नोंथां? औ दा नोंथाङाबो ससे फोरमायना होदो दे नोंथां।
औ हागोन हागोन नोंथां दा जोङो इन्टारनेट होन दा जोङो इन्टारनेट होनोब्लाथ' जोङो सनानै नायोब्ला जोंनि आखाइयाव बयनि आखायावयावबो जोङो मबेल फनखौ नुयो जों बे मबाइल फनावहायनो जों गोबां बेफोरबायाददिनो ओ इन्टारनेटखौ जोङो सालायनो हायो आरोना जे इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो ओ जेरै जोङो इयउटुबबो नायनो हायो युटुबखौ जोङो नायनो हायो जेरै फेसबुक नायनो हायो इन्सटाग्राम नायनो हायो बेफोरनो गो गोबां जोङो ओ ससियेल मिडियाफोरखौ जों नायनो हायो आरो ना जे निउसफोरखौ जोङो नायनो हायो। इन्टारनेटनि गेजेरजों जों जेरै गोजान जायगायाव बा गोजान ओ गुबुन मोनसे ओ हा दोरावहाय जों मा खबर जानानै दं जेरै मा बेफोरबायदिनो ओ मोजां गाज्रि जोङो खबरफोरखौ जोङो निउसनि गेजेरजों जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो मा होनो मिथिनो हायो आरो ना नोंथां नंगौ नङा नोंथां आंनि बुंनाया?
अ नगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ।
औ आरो बेफोरबायदिनो जोङो मा होनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जों आजिखालिनि जुगाव जोङो बेफोरबायदिनो ओ ले माबा मोनसे जोङो लेखायावहाय एनसार कुइसनफोर मोनाखैब्लाबो जोङो मा होनो जोङो गुगोल होनाय बे इन्टारनेटनि गेजेराव ओ जे गुगोल होनाय बेवहाय जोङो मबाइलनि सिंआवहाय जों बेफोराव गुगोल होननाय जोंओ जों ओ सोंनाय खौ सोंलुखौ होनानै जोङो फिन्नायखौ जों मोननो हायो आरो ना नोंथां इजिलि जों जों माबा मोनसे मोनसे लेखायावहाय जोङो गोरा गोरा सोंनायनि फिननायफोरखौ जों मोनाखैब्ला जोंङ बेफोर ओ जे गुगोल होनायाव जोङो नागिरनानै जोङो मिथिनो मोनो आरो ना जे मोननो हायो अ आरो जोङो मा होन्दों
बेफोरबायदिनो जों माबा मोनसे जब्सफोरनि एप्लाइ खालामदोंब्लाबो जोङो मा होनदों जों बिदिनो अनलाइनावहाय जोङो जेरै ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो बिदिनो मा होनो जों बेबायदिनो एप्लाइफोर खालामनो हासै आरोना जों गाव गावबा गावनि मबाइल फोरावनो आरो बेफोरबायदिनो मा होनदों ओ खोनादोंना ओन्थां? ओ आरो जों बेफोरबायदिनो मा होनो जों बेफोरबायदिनो जोङो उरांफोरनि थाखाय जोङो उरां गाखो नो थाखाय जोङो बेफोरबायदिनो जोङो टिकेट बुक खालामनांगौ जायो जों बेफोर टिकेट बुक खालामनायखौ जोङो मा होनो टिकेट बुक खालामनो थाखाय जोङो मा होनदों जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो बुक खालामनो हायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ आरो बिदिनो जों गोबां बेबायदिनो जों जोंनि म इउटुबफ्रावबो जों नुनो मोनोजे गोजान गोजान नि नियुजफौरखौ बा जोंनि हादोदावहाय मा मा स सोलिनानै दं? बा मा मा मोजां गाज्रिफोर सोलिनानै दं जों बेफोरबायदि निउसफोरखौ जों इन्टारनेटनि गे गेजेरजों जों आजिखालिनि जुगाव गोबां बेफोरबायदिनो जों नुनो मोनसै। आरो जों गोजान गोजान जायगानि बे जेरै दाम दाब दाब जायगायावहाय जे गोबां बेफोरबायदिनो जानाय जानाय जाथायफोर जेरै दैबाना होन बार हुंखाजों जानाय जाथायफोर बा दै लोमनानै जों लामा बायसननायफोर बेफोरबायदि निउसफोरखौ जों गोजान गोजाननि निउसफोरखौ जों मा होनदों इन्टार इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो मा होन्दों नुनो मोनसै आरो ना। जा बे बेफोरनि खबरफोरखौहाय जों गोजान गोजानि खबर बरफोरखौहाय जोङो लानो हासै बा नुनो मोनसै आरो ना। आरो बिदिनो आरो बिदिनो जोङो मा होनो जों गोजानाव थानाय सासे बेक्ति बा सासे मानसिजों जोङो बेफोरबायदिनो फन रायलायनानै जों इन्टारनेटनि गेजेर जों मा जग जग खालामलायनो हासै बा खबरफोर जोङो सोंलुलायनो हासै आरो ना नोंथां नंगौ ना नङा आरो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों गोबां बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जों मावनो हायो जेरै जोङो
बेफोरबायदिनो गोबां खामानिफोरखौबो जों मावनो हायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां मोजां मोजां सोलोंथाइफोरखौ जोङो लानो हायो आरोना इन्टारनेनि गेजेरजों
औ नोंथां औ
दा बेफोरबायदिनो इन्टारनेटा जोंनि थाखाय गोबां बेफोरबायदिनो मोजां खामानिखौ जोंनो लानानै फैयो लानानै फैदों आरोना जोंनि बे आथिखालनि जुगाव सोलिबाय थानाय जुगावहाय आरो जोङो मा होनदों बेफोरबायदिनो आजिखालिनि जुगावथ' बयनि आखायावबो बेफोरबायदिनो फनफोर थायो जों बेफोरजोंनो जों आथिखालनि जुगावहाय जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गोबां बेफोरबायदिनो नुथथायफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो जे गोजान गोजाननि जों समायना रमायना बेफोरबायदि जायगाखौ जोङो मेगनजों नुहैयाब्लाबो जों बेफोरबायदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जों मा होनो जों गोबां बेफोरबायदिनो जायगाफोरखौबो जोङो समायना समान समायना रमायना जायगाफोरखौबो जोङो मा होनदों नायनोबा नुनो मोनसै आरो ना नोंथां जों गावनि मेगनजों नु हैयाब्लाबो नोंथाङा बुंखानाय बायदि आरो बेफोरबायदिनो जोङो औ आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ स्कुल कलेजफ्राव जोङो थाङोब्लाबो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों मा होनदों फरायनायखौ जोङो नुनो मोन सै आरोना आथिखालनि जुगाव फ्राय जोङो आरो जों बे फोरबायदिनो जों टिभिफोरखौबो जों नायनोबा जों बेबायदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों सिगनेल फोरनि गेजेरजों जोङो मा होनदों जोङो टिभिफोरखौ जोङो नायनो हायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां बायदि बायदि इन्टारनेटनि खामानिफोर दं आरोना नोंथां खोनादों ना नोंथां औ आरो बे बादिनो जोङो औ आरो जों बेफोरबायदिनो गोबां मोजां मोजां खामानिफोरखौ जों मावनो हायो जेरै एप्लाइ खालामनाय जब्सफोरनि एप्लाइ खालामनाय आं बुंखानाय बायदिनो बिदिनो गोबां खामानिफोर दं आरो इन्टारनेटनि बिदिनो बायदि बायदि जों बुंस'नो हाया नोंथां बेफोरबायदिनो गोबां बेफोरबायदिनो मोजां मोजां खामानिफोर दं आरो नोंथां ओ नोंथां जोंना टाइमाबोथ' जानानै फैबाय नोंथां आङो नोंथांजों दसे सम इन्टारनेटनि जुगिदि सावरायज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो ना नोंथांनिसिम आङो साबायखर बाउनाय थाबाय एसेनोसै